हेलौ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
हेलौ ओ ओ नोंथांजों ओ दसे सम सावरायनो हागोन नामा नों थाङा जुदि फ्रि दङ'ब्ला औ औ खोनादों। ओ नोंथांङा फ्रि दंना दसे सम सावरायनो? ओ खो नोंथाङा खोनायाखै नामा? आदसा होनबा जों बर'फोरनि ओ आबाद मावनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां दसे सम?
अब्ला जोंनि बर'फोरादि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै थांनानै थाबोग्रा एबा आबाद मावनानै ओ जाबोग्रा मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेनिखायनो मा होनो ओ बर'फोरा आबादनि सायावनो थोंजोङै सोनारनानै रायजो जायोबा थांनानै थायो।
ओम।
अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबायदि आबाद मावनाय जायो एबा गोदोनि स समाव माबादि आबादखौ मावोमोन आरो आथिखालाव माबायदि आबादखौ मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन अ जोंना आबाद होनोब्लाथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय जोंना बर' समाजा ओ गोदोनि फ्रायनो आबादनि सायाव सोनारग्रा जाबोग्रा नङा होमबा?
औ नंगौ।
दायो दायो आबादनि गेजेराव जोंनि मानसिफ्रा बांसिनै ओ जोंनि बै माइ माइ आबादनि सायाव जोंना बांसिनै सोनारनानै थायो। नङा होमबा अ जोंना माइ आबादा गोदो गोदोनि समावथ' जोंनि मानसिफोरा सुबुंफोरा आ माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो मोनसे बोथोर दैज्लां बोथोराव अखानि अखाखौल' नेनानै था गायनाय फुनाय जायोमोन आरो।
नङा होमबा नोंथां औ। आरो गोदोनि समाव माइसालि आसु बेबायदि माइ गायनाय खोनायोमोन नाथाय दानि दिनाव जों माखौ आसु होनो माखौ माइसालि होनो बेखौ खोब समफब बांसिन
औ नंगौ।
दायो माने जोंना दानि समाव जोंना माइ आबाद मावनो थाखाय बोथोरनि अखाखौ नेयाबालासिनो जोंनि सुबुंफोरा मा जायो अ बिदिनो मेसिन मेचिनजों दै सारनानै खोथिया फोनाय खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै माइ गायनायसिम मेचिनजों दै सारनाय बेफोरखौ बांसिन नुसै आरो।
औ नंगौ थारैनो।
औ आरो जोंनि सुबुंफोरा गोदोनि गोदोनि समाव मोसौ मोसौजों मा
नोंथांनाव कलफोर फैगासिनो दं नामा नोंथां
औ एसे बिजि जादों एसे दे जेब बो नङा बुंलायह
आदसा औ आरो नोंथाङा खोना खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों औ
आदसा जोंनिया गोदोनि समाव मा जायोमोन मोसौ मोसौजों बांसिन हालेवनानै गायनायखौ जों नुयोमोन आरो नङा होमबा जायनि जाहोनाव जों जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुंफोरा गोबां ओ दान मोनसे मोननैहालागै माइ गायनायखौ जों नुयोमोन नाथाय दानि समाव नाथाय दानि समाव मा जाफैदों जोंना मोसौजों हालेवनायखौ गोबां खम नुसै
औ नंगौ औ-
दानि दिनाव गोदान बिगियानारि दाजेमजों दिहुननाय जेरै ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरखौ बाहायनायखौ जों बांसिनै नुयो
औ नंगौ
बे समाव ट्रेक्टरजों हालेवनाय हालेवनानै साननै सानथाम बा खोब बारा बारा खोथिया फोखांनायनि उनाव ओ खोथिया जेब्ला जायो अब्ला खोब बारा बारा जिनै जिनै सानसो आबाद माव जिनै सानसो दुब्लियाव ओंखारनायनि उनाव जोंनि मानसिफ्रा मा गुबुन खामानियाव नांथाबना मुखुब जाना थानायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ नोंगौ
माइ हानाय हानाय टाइमाव जोंनिया दानिया मेसिन ओंखारबाय जुन्थियारि आगजु जाय जाय जुनथियारि आगजुजों जेब्ला माइ हायो अब्ला जोङो खोब समबाव जोंनि जोंनि जायगायाव नुवाखैब्लाबो आं बेलेग जायगायाव नुदों ओ नैजि थामजि बिगाखौ सानसेनि गेजेरावनो हाजोबनानै मारा होजोब बेफोरबायदि नुदों आरो
औ नंगौ थारैनो
जोंनि सुबुंफोरा आपग्रेड जाबोगासिनो दं होननांगोन जोङो माने सिगांनिफ्राय सोलायबोनायखौ जों नुगासिनो दं आबाद मावनायनि गेजेराव आरो दानि दिनाव आबाद मोन आबादफोरखौ मोजाङै मोननो थाखाय रासायनारि हासार बाहायनायफोरखौबो जों गोबाङै नुसै
औ
खायसे जायगायाव रासायनारि हासारनि सोलायै गोबोर हासार खानस्रि हासार बिदिनो ओ बिफां बिलाइ बायदिसिनाखौ गारनानै दोननाय हासारफोरखौ दोननाय जायगाफोरनिफ्राय हासार फोरफोरखौ बुथुमना लांनानै सारहैनाय बेफोरबायदिखौ जों गोबां नुसै आरो।
औ नंगौ थारैनो।
गोरान आबादबो मावो जोंना गोरान आबाद माने। हमना ला थास'निफ्राय लानानै जायखौ माइ हाखांनायनि उनाव। मावो बेखौनो जोंना गोरान खेथि खेथि बुङो आरो। नाथाय खेथियाथ' जाहैबाय खेथियाथ' जाहैबाय जोंना गुबुन राव नङा होमबा।
औ नंगौ थारैनो गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्राय फैनाय नङा होमबा।
औ औ जोंनि बर' आबाद होननाय जायो जेराव जों गोरान आबादखौनो बुंनांगोन आरो।
औ
जेरै हाजोआरि ओनसोलफोरनि सुबुंफ्रा जेरै जुम आबाद मावो बेबायदिनो थिग जोंनाबो। गोरान आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नंगौ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जों। जिखिनि आबादखौ मावबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव। गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होनबा।
औ
औ जेरैबायदि। गोदोनि समाव गोबां सुबुंफोरानो बा बर' सुबुं माहारिफोरानो एसेबांखिनि आबाद मावनानै गावसोरनि जिउखौ खुंनो हानाय बायदि एसेबां नुहुरामोन बा मा होनो फालांगिफोरावबो एसेबां जौगानाय नङामोन। जे आ आबाद मावनानै फालांगि खालामनो हायो बैफोरनि बिथिङाव एसेबां जौगाखांनाय नङामोन नङा होमबा?
औ नंगो।
ओ दानि मुगायावसो जे जों नुनो मोनो माबा मोनसे आबाद मावनो लायोब्ला जोंनि बर' स समाजनि गेजेरावबो बा बर' सुबुंफोरनि गेजेरावबो एबा बर' सुबुं आबादारिफोराबो गोबां बिथिङाव जेरैबायदि आबादखौ लानानैनो गोबां फालांगियारि बिथिंफोराव जौगानायखौ जों मोनदों। ओ जेरैबायदि गोरान खिथ थि मावनानैब्लाबो बा गोबां मैगं जेरै मेसें बोथोराव आबाद मेसें बोथोराव मोननाय आबाद जेरै मा - मा ओ खपि, बेसर, आलु आरो गोबां बिदिनो लाइ लाफा बायदि - बायदि आबाद मावनानै गाव गावनि फालांगिखौ जौगा थाखोनि ला जौगा थाखोसिम लांनो हा नङा होमबा नोंथां। ओ बेजों लोगोसेनो गोबां बानलु आबादफोर मावनानैबो गोबां मा होनो फालांगि बिथिङाव जौगानो हानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेबायदिनो गावसोरनि औ।
औ। जोंनिया बानलु आबाद अ जोंनिया बानलु आबाद होनोब्ला दा ओ जोंनि ओनसोलखै बांसिन नुनो मोनदों जे बानलु सिब्र। जायखौ जों बेलेग - बेलेग जायगायाव गुबुन - गुबुन होननाय खोनायो जेरै बानलु बमब्रा बायदि बायदिनि मुंजों खोनायो नङा होमबा।
औ - औ नंगौ थारैनो।
अ बे आबादखौ नोंसोरनि ओनसोलखै जे बांसिन मावनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ थारैनो। जोंनि ओनसोलाव गोबां बे बानलु सिब्र' आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला फालांगिनि बिथिङाव आथिखालनि मुगायाव आरो बे बानलु सिब्रुआनो गोजौ मासि आवग्रिनानै लानो हानाय खौ जों नुनो मोनदों। जेरैबायदि से केजियावनो गिबि एबा गिबियै दिहुननो हायोब्ला से केजिआवनो जिनैजौ बा सेेरोजा दाइनजौ गाहामसिम थांनायखौबो जों नुनो मोनो। दों आरो बिनि जाउनावनो मा होनो जोंनि-जोंनि बे ओनसोलाव माने आथि गोदोनि बायदि एसेबां अखा हानानै दैज्लांनि आबादखौ मावनो हानायनि सुबिदाया खम जानायनि जाउनाव माने बैफोर बानलु आबादखौ मावनाया बांसिन जाबोदों आरो। खोनादोंना नोंथां? हेल'। खोनायाखै नामा नोंथां? हेलौ। हेलौ। खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ।